औ
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङाबो खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ नों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों ना नोंथाङा?
नोंथां खोनानो मोननाय जायाखै नोंथांनि माथोखौ
अ दालाय खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनागासिनो औ खोनाबाय औ मानि सायाव सावरायनो जों लायो नोंथाङा फोरमायदो?
औ खौरांफोरा बोरै नों थांनिया?
आंनि खौरांफ्राथ' दायो मोजां दासान्दि एसे बोथोरा दिनै दोमैलु जादों दोमैलु गरमबो मोनदों आरो दोमैलु जाबाबो।
औ बिनिफ्राय नोंथाङा ओ दायो फ्रि नङासै होमबा?
आं दाथ' ओरैनो दं औ सावरायजायो नोंथाङा मा बुंनो ओ सावरायनो दे नोंथाङा जागायजेनदो
ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथाङा ओरैनो?
औ ओरैनोथ' दायो जाखांबाय आं दालि आरो आलुजों ओमफ्राय दावदै रुनाय दावदैमोन
औ
नोंथाङा माजों जाखो औ गोथावानो गोलोम बोथोराव गरम औ
औ औ औ नंगौ दा जोंना बोथोराबो जिहेथु गोलोम बोथोर जाबाय दं नङा होमब्ला आं दा बे आं नोंथांनो जि सावरायनो थाखाय ओ नोंथांजों आं मोनसे दा जोंहा जे थु गोलोम बोथोर नङा होमबा?
नोंगौ
औ बै गोलोम बोथोरजोंनो फंनैसो आं नोंथांनि नोंथांजों माने बाथ्रा सावरायलायनो नागिरदों।
नंगौ औ आं दङ दे।
औ अब्ला आं नोंथांनाव बेखौनो सोंनो नागिरदों ओ दाथ' जोंहा गोलोम बोथोर नङा होमबा?
नंगौ।
जोंहा गोलोम बोथोराव ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ नङा होमब्ला? बायदिसिना फिथाइ सामथाइ फोरखौ जोङो ओ मोननाय जायो ओ। बे समाव ओरैनो होनो थांमोननि जि ओनसोल बा नोंथांमोननि जि ओ जायगायाव ओ नैबे गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
नंगौ नोंथां आ जोंनि ओनसोलाव मानो होनबा जोंनि आसाम हादोरसानि जिहेथु जाय बोथोराथ' गासैनियाबो एखेखा। नोंथांमोननियाबो आसाम होननानै आं होननानै हाग्रासाखौ बेबायदिनो जोंनि जायगायाबो बा जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि फिथाइ सामथायाइ मोनोबा नोंथांमोननि ओनसोलाव फिथाइ सामथायाबो एखेयानो जागोन। ओ आं बेखौनो फोरमायलांनोसै नोंथांनि सिगाङाव जेरै दा गोलोम बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' मै रोखोमै खान्थाल थाइजौ लिसु आरो बेबायदिनो लिथिखु बा औ बेफोरखौनो होनजायो आरो दा गोलोम बोथोरनि मैखोम फिथाइ सामथाइ होनोमबा। ओमफ्राय नोंथाङा बे जाम्बु फिथाइखौ मोन्थियो नामा जोंनिथिं बेखौ जाम्बु होनना बुङो?
अ औ नंगौ नोंथां बे ओ गोसोम जोंनिखैजा नै बे जि फिथाइ बे नोंथाङा बुंदों बे फिथाइखौ जोंनिखै जाम होननानै बुङो माने।
औ जों जाम्बु होनना बुङो।
औ औ औ थारैनो नंगौ। नोंथांमोननिख्रुइ औ औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ जाम होननानै बुंनाय जायो। आरो गोलोम बोथोराव जोंहा बेनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथायफोरखौ मोननाय जायो नङा होमबा
उम नंगौ नंगौ। जेरै खेजुरखौबो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौ बेबायदिनो दाबायदियाव बोथोरावहा थाइजौआबो मोनबाय लिसुआबो मोनबाय। लिसुआनो आरो साननैसो उनाव ' जोबलांनोसै माखासे न'खरफोरनावथ' जोब्बायानो लिसुआ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव नि लिसुआ जोबोद मोजां जानो गोथावथार ओ बेगरा लिसुनि बेगरा फिसा जायो मोदोमा बांसिन जायो बेनिखायनो मोनजानाया जोबोद मोजां औ
थां जोङो गोलोम बोथोराव बे
नोंथाङा बेखौ खोनादों नामा आ तेजपुरनि लिसु बेथ' जोंनि हादोरनिफ्राय गोजानावबो लांनाय जादों बेखौ फाननो थाखाय जोबोद मुंदांखा तेजपुरनि लिसु। बियो जाबाय आ जि आइटि मोननाय मोनसे फिथाइ नंगौ औ बिराद गोथाव बिनि तेजपुरनि लिसुआ ओरैबायादि जायो बिथां लिसुनि बेगरा फिसा जायो ओमफ्राय मोदोमा गिदिर जायो जोबोर मोजां जोबोर गोदै जानोबो। औ बेखौ ओ जोंनि हादोरनिफ्राय डुबाइयावबो लांनाय जादों बा इउरपफ्रावबो लांनाय जायो जोबोद बेसेन मोनो बेयाव फानहैबा मानिया ओरैनो मावो बेहायनो आसामावनो
जोबोद बेनि बेसेना गोबांखा। औ नोंगौ नोंथां जोंनि जोंनियाव बेफोरबायदि जानो था नोंथाङा बुंनाय जि लिचु बेफोरबायदिखौ जोंनि नैबे ओनसोलाव मोननाय जाया एसेबां मानि ओ जोंनियाव दङब्लाबो खायसेया माने बेगरफोरा गिदिर गिदिर जायो। आरो मोदोम औ दे बुंलाय--सोंजागोन नोंथां
नामा जेरै जोङो गोबां बुरजा रोखोमनि फिफां गायना बा थाइजौनि बागानखौनो बुं बा लिसुनि बागानखोनो बुं औ बेफोरखौ लानानै जों बेफार फालांगि खामनो हायो नामा दायो गावनि हायाव जों खौ गायना दोनबा मानिया बुरजाहाय गायना दोनबा जेरै थाइजौनि खान्थालनि लिसुनि खेजुरनि बेफोरखौ जों मोजां बुरजायै गायना दोनबा बेफोर नाथाय ओ बोसोरारि फिथाइ सामथायाइसो नालाय बेयो बोथोरावसो फिथाइ थायो बा बो बोथोरावसो फालांगि खामनो हागोन नाथाय बाखि
औ नोंगौ नोंथां। औ। आंनि साननाय बायदिब्लाथ' नों नोंथाङा जि ओ सोंथि सोंदों बे थारैनो नोंगौ, मानो होनोब्ला बुङोब्ला जोङो बेैफोरबायदि फिथाइ सामथाइ बा गोलोम बोथोरनि फिथाइ सामथायाइनि गेजेरजोंबो जोङो फालांगिखौ खालामना हायो नोंगौ। ओ बेयो ओ जोंनि थाखाय माने खोब ओ मोजां, होननानै आं सानो जेब्लानोखि जोङो बोथोर जायो नङा होमब्ला अब्ला बै बोथोराव जोंनि जे थाइजौआनो जा बा लिचुआनो जा बा बायदिसिना फिथाइ सामथायाइयानो जा जोंहा दा जोङो गि बियावनो ओ सानो जोङो लानो सानदों आङो बे थाइजौ नोङा होमबा बे थाइजौखौ बो जोङो गोबां ओ गायनानै बा गोबां जोङो बेनि जिखिनि ओ नांगौ रोखोमनि बेखौ गायखांनायनि उनाव हासार सासार होनानै बा जों बेखौ आबाद खालामनानै, जेब्लानाखि फिथाइ थायो अब्ला जों बेखौ ओ गोरलैयैनो जों बेखौ मा बाजारफोरावबो बेखौ, आथिखालाव खोब माने बेयो माने बाजारफोरावबो माने गोबां बायो आरो बेखौ थाइजौखौ जेब्लानोखि मोनो अब्ला बियो जाग्राफोरा माने बेखौ गोबां बायनानै लाङो आरो बेखौ जोंथ' ओ गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनिया माने थाइजौफोरा जोंनि नैबे ओनसोलफोरखैया सफैयो नङा होमबा? औ जायखो माने बे
जोंनि ओनसोलाव
गोबां ओ फाल औ बुंलाय नोंथाङा?
औ थाइजौखौ जोंथ' गोबां जानाय जायो। नाथाय जोंनावहा फिसां बा थाइजौनि प्रडाक्सन गैया जोंनाव फिफां गैया बेनि थाखायनो बेनि जाहोनावनो जोङो
बेखायनो बेनि जाहोनावनो जोङो बिहार रायजोनि बा उत्तर प्रदेश रायजोनि नङाबा
फ्राय जोङो थाइजौखौ लाना फैनाय नुयो बेहाय फानफैयो। औ जायफोरा जों एसे अजदबो मोनबोदों खि बिहारनि बा आलदा रायजोनिफ्राय लाबोनाय थाइजौफ्राव एसे पेस्टिसाइद बा रासायनारि हासार होनाय होननानै बिदि मुलि बाहायनायखौ जों खोनानो मोनदों। बेफोरखौ जानानै जोंहा दाखालि खौरां बिजोंफ्रावबो एसे दावराव जादोंमोन थाइजौनि बेबायदि। जादों ओरै जादों एमफौ एमफौ बेबादि। बा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव थाइजौखौ ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि आसाम हादराव फाननानै बिथांमोना रां खामायदों नाथाय जों बेफोर थाइजौखौनो जानानै जों
जानानै जोंहा देहाया गाज्रि जादों औ नंगौ नोंथां।
बेखायनो जों गावनि हादोरसायावनो जों गावआनो बेफोरखौ मोजाङै आबाद मावोब्ला जों आलादा रायजोनि सायावहा जों दिपेन्ड जानो नांनाय नङा आं बेखौ सानो। बेखायनो जोङो थाइजौनि बा खान्थालनि जों बेफोरनि आबादखौ बांसिन
मोजां औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राखौ फोरमायदों बे थारैनो नंगौ।
खान्थालनि गेजेरावबो जों बेखौनो नुनो मोनदों खान्थाल।
औ न नंगौ नोंथां नोंथाङा सानना नाय खान्थाला जोंनि खाथिनि रायजो मेघालयनिफ्रायसो बांसिन फैयो खान्थाला। औ नंगौ नोंथां खान्थालनि आबादाबो जोंनाव एसे खम औ।
बे खान्थालफोरखौ जों गाया दायो आबाद मावला। जि फांसे फांनै गाव हारसिंनो रज'नानै गिदिर जानानानै थायो फिथाय थायो बेखौनो जायो जों, आसामनि आसाम हादोरसानि सुबुंफोरा नाथाय मेघालयनि मानसि सुबुंफोरा बेखौ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों खान्थाल गोबां
खान्थाल गोबां खान्थाल बिफां दं एरै मेघालयआवहाय बिनिफ्रायनो जोंनि आसामनि बाजारफ्राव फानफैयो मेघालयनि खान्थालफोरखौ औ नोंगौ नोंथां जुदि खान्थालखौथ' नोंथां मोननै रोखोमनिबो जाजायो फिथाइखौबो जायो
सुब जायो न आरो बेनि बेखौबो जों ओंख्रि
ओंख्रि जानो हायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नोंथां बे गासै गासैबो माने खान्थालनि जेसे जसेबांखि माने बिफांनिफ्राय लानानै जोंना बिफाङाबो गोबां खामानियाव बाहायजायो फिथाइआ जोंहा जाजाबाय नङा होमब्ला बिनि उनाव जोंहा बेगराबो जाजायो ओंख्रि संनानै अब्ला जोंनि थाखाय माने खान्थाला थ' गोबां माने बायदिसिना बे खामानियानो जा बा जानायानो जा बेफोरावबो बाहाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा अब्लाथ' जों सानना लानो हायो खान्थाल आबाद मावनायजों जों माने गोबां ओ फिथाइखौ मोनो आरो नङा होमबा नोंथां नाथाय मानसिफ्रा जोंनि सुबुंफ्रा बेखौ बोसोरारि थिखाइना सानना लानानै जों बेखौ मावनो नागिरा आबादखौ औ थारैनो नोंगौ नोंथाङा जागोन होननानै नगौ बेनो बेखौ जुदि समा जाबाय नामा जों औ समाव जोंनिया जाबाय नोंथां उन समाव फोराव सावरायनो जाहाथे खाबुखौ मोनो। बिनि थाखाय नोंथांनिसिमबो खोब गोजोननाय थाबाय। नंगौ नोंथां जों बिदिबा दोनथ'नाय जानोसै नामा सावरायनायखो औ। दे नोंथां अब्ला।
नोंथांजों सावरायना बा रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ। गोजोनथों दे नोंथां।